औ नोंथां।
ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
गिबियावनो गोजोन सानजोबफु नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन सानजौफुनि हामलाय हरनाय थाबाय आरो
ओं गोजोननाय थाबाय नोंथां आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों बरफोरनाव खाथि खालायाव मोननाय मुलि मैगंफोरनि सोमोन्दै सावरायनो होनना होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां औ हागोन नोंथां बेथ जोंना बिराद मोजां आयदा जोंनो बयखौ बयखौबो बा बयबो मिथिनानै लानाया गाहामदि। जोंनि बे मैगं थाइगंफ्रा मा मा मुलि होयो बा खामानियाव बाहायजायो बिनि सायाव सावरायलायनो हागोन आरो नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङानो जागायनो ना आं जागायनो?
होमबा नोंथाङा नों फंनैसो फंनैसो सावरायजेनदो नामा नोंथां।
ए जागोन नोंथां दे औ दा। जोंनाथ गोबां रोखोमनि मुलिफोर बा जोङो हाग्रा बं ग्रानिफ्राय मैगं थाइगंफोरजोंनो जोङो बेफोरखौनो लोमजाबा साजाब्ला बा गगा मोनब्ला गुजु बा बेफोरखौनो जोङो बाहायो जोंनि गामि ओनसोलजोंहाय जिहेथु डक्टरनावबो बा जोंना ओ मा होनो हस्पिटालफोराव लांलांलायनायनि गोनांथि गैया आरो लांनांनायनि
औ नोंथां नंगौ।
फिसौ लोमजानाय साजानायफोरा जोंनि खाथि खालानि बे मैगं थाइगं बा बिलाइफोरजोंनो जोङो फाहामनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दङ। जोंना जेरैहाय थासनि बेसं जे थास गोसोम बेखौहाय जाब्ला जोंना थैफोराबो बारायो होननानै बुङो। आरो दङ जोंना ओरै उसुमै उसुमैखौबो जोङो गगा मोननायफोराव बाहायो। बेखौ जोङो दाउफोरजोंहाय बिदै जायोब्ला जोंनि गगा मोननाय बा लोमजानायफोरा हामो आरो आरो गोबां रोखोमनि दंबावो। मानिमुनि बा खिफि बेन्दों बा नोरसिं जोग्लावरि बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि गोबां जोंना मुलि जे खामानियाव ओ होजाथाव बा खामानि गोनां जोंना मैगंफोर दङ। आरो नोंथां।
औ नोंथां औ
औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो बिदिब्ला नोंथां
औ नोंथां आङो मा ने जोंनि बर' समाजाव सामफ्रोमबो जेनेबा ओंख्रि जाग्रा हिसाबै जोङो दायो मुलि मैगं होनोब्ला जों सिंग्रिखौबो मोनथियो नोंथां बै सिंग्रि मैगं जाय बिलोज जिङाव न'खरनि उसुं जिङाव बा बबेबा दै बिलो जिंफोराव बे सिंग्रि मैगङा रज'यो‌। जाय सिंग्रि मेगङा जानायाव खैसिब सिब
औ
बेखौ जोङो ना नाथुर खांख्राइनि मेलेम बा गुबुन गुबुन फिसा रोखोमनि नाफोरजों रुनानै बा मेनानै जायोब्ला
औ
फरायफुबाय थानाय गथ'फोरनि मेलेमनि थाखाय मोजां होननानै आं मोनथियो आरो नाङा फाङा सिन्था जानाय एबा सिन्थायाव गोलैनाय बेबायदि सानख्लांनाय सोमजियोब्लाबो जों बे जानायबा मेलेमा
औ
बिदि सिन्था सानहोनायफोराव उनफिनना थानायफोरखौ जानगाराव खालामो होननानै आं मोनथियो आरो मुलि मैगं होनोबा ज जों बै दौस्रेमखौबो मोनथियो जाय दौस्रेम मैगङा बारिफोराव मानलानानै जायनि बिलाइआ एसे लावजें लावजें जायो बे दौसिम मेगङा बो जानायाव खैसिब सिब बे दोस्रि मैगंखौबो खर' होनो खर' मेलेमनि थाखाय मोजां होननानै आं मोनथियो।
औ नोंथां।
जाय मैगंखौ बेखौबो खांख्राइ मेलेमफोरजों
औ।
नाफोरजों एबा दाउफोरजों बिदै फुदुंनानै एबा रुनानै जायोब्ला देहा खर'नि थाखाय मोजां होननां आं मोनथियो जाय आरो दुदालि दुदालि थास' दुदालि थास'आथ' जोंना मोननै रोखोमनि जायो नालाय नोंथां। मोनसेया गुफुर आरो मोनसेया गोसोम दुदालि जाय दुदालि मेगङा जोंनि देहायाव थैफोरखौ खमायनाय एबा थै बारायनायाव जोंख खौ हेफाजाब होयो जाय दुदालि मैगङा जों दुदालि मैगंनि बेदर बे दुदालि मैगंनि बिथुब जों जायो नालाय नोंथां आइरननि थाखाय आरो बेनि बेदरख खौबो जोङो बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो जाबोनायखौ नुनो मोनदों जाय दुदालि मे गंआ
औ नोंथां।
जोंनि बर' समाजनि गोदोनिफ्रायनो मुलि हिसाबै बाहायदों आरो बेखौथ' जोङो बर'फ्रा नाफाम देनायफ्रावबो बाहाय
औ नंगौ नोंथां।
ओं आरो बैयो थेजपात थेजपात होनबा नोंथाङा मिनथियोना मिनथिया
मिन्थियो नोंथां।
ओ बे थेसफातखौथ' जोङो बर'फोरा जेनेबा गोदोनिफ्रायनो स साहा लोंबोबाय थाग्रा हिसाबै जों साहा लोंनायाव बाहायो खिन्थु बियो जोंनि मुलि मैगंसो आरोना नोंथां जायम मुलि माने बेखौ बे थेसफात बिलाइखौ एसे बुरजा गांब्रै गांबाबा दसथासोहालागै फुङाव उदै खालियावहाय फुदुंनानै फुदुंनानै लोङोब्ला गथ'फोरनि फरायनो उम हानाय गोहोख खौ बाङो होननानैबो आं मिनथियो।
औ नोंथां।
बेखौथ' जोङो बै मस्ला जायहाय मुलि सखानि बरि बेफोर बायदियावबो खायसेखौ जोङो बाहायनाय बा गुजुनाय फोरावबो गुजुनाय जानायफ्रावबो उदै खालियाव फुदुंनानै लोङोबा हामनाय आरो महर मोखां मोजां जानायावबो मोजां जाहो
औ नोंथां नोंगौ।
आर बे दुदालि थास'खौबो मानसिफोरा उदैयावहाय फिलौ जायोब्ला थै खिनाय जायो ब्ला आरो बिगुरनि बिगुरनि बायदिसिना बेराम जायोब्लाबो बेखौहाय जहल ओंख्रि स संनानै जानायखौ मिनथिनो मोनो आरो सोरबा गथ' गोरलै जायोब्लाबो बे दुदालि ओंख्रि खौ जहल संना जायोब्ला गाइखेर ओंखारो होननानैबो मिनथियो। आरो मानसिफोरनि मोदोम बिगुरफोरा स्लिम स्लिम जायो नायनो मोजां जायो होननानैबो आं मिनथियो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
खौबो जायगा लानानै जायगा गथ' गोल्लै जानाय समाव जों हिनजाव माहारि फोरा बिनि थाव होआलासिनो बेखौ रुनानै फुदुंनानै ओंख्रि जाहोयोब्ला उदै सिंनि गाराय गुराय बेरामफोरा हामो होननानैबो मिनथियो आरो नोंथ
औ नोंथां नंगौ नंगौ।
खौबो जायोब्ला जेनेबा गोरलै जानाय समावहाय जायोब्ला गाइखेर ओंखारो होननानै मिनथियो आरो बे थागुनाखौबो थागुना बिजौखौबो
नोंगौ। आरोबाव जोंहा दंबावो औ नोंथां। जेरैहाय जोंना औ
बै माना मुनिखौबोथ' नोंथांङा मिनथिखायो दा
औ मिनथियो नोंथां।
बे माना मुनियाबो जोंनि उसुं ख'ना बारि खना दुब्लि फोराव जेराव मेरावनो रज'योना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया गिदिर गिदिर गांलाब गुंलाब आरो मोनसे बिलाइ फिसा फिसा बेबो जोंनि गोबां मुलि आरोना मुलि मैगं बेजोंबो गोब बां बेराम हामनायखौ नुबोनो मोनोना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां आरो जोंहा दंबावो जायखौहाय जोङो सजिना बिलाइ बेखौ होननानै बुङो। मुगा बिलाइबो होनो बेखौ जाब्लाबो जोङो जोंनि फ्रेसारफोरा खमायो होननानैबो बुङो आलो आरोबाव जोंहा दंबावो ओरै थालेरनि मैखुन थालिर ओंखारैनि सिगाङावहाय बिबार ओंखारनाय बेखौबो जायोब्लाबो जोंना बे उम आइरन बारायो होननानैहाय बुंङो आरो आरोबाव दंबावो ओरै निम बिलाइ जेहेथु बे निम बिलाइया जोंनि माननायफोरनि थाखाय बिराद मोजां मुलि बियो मोनसे ओ जायखौ बहाय जाब्ला गोखा गोखा मोनजायो नाथायबा बांसिनानो बे निम बिलाइ फि खौहाय जानो हाया आरो खार ना जाहैबाय बेयो बे गोखा मोनजायोथ बिनि थाखायनो बेखौहाय जोंङो बां सिन जानो हाया आरो आरोबाव जोंहा जानो हायाब्ला मा खालामनांगौ बिनि ओ बिलाइफोरखौ बा निम बिफांनि बिलाइखौ जोंङो लाबोनानै दैयावहाय आराम रुनांगौ आरो आरो बेखौ जेब्ला बिदैया रसा ओंखारोब्ला बे रसजों दुगैबा जोंनि माननायफ्रा बा जोंनि बिगुर फोरा ओ मोजां जायो आरो एलारजिफोर जानायफ्राबो हामो बा सिथर गोसा जानायफ्राबो गायो जोंना बे निम बिलाइजोंहाय थ' बिनि थाखायनो बिराद खामानियाव आरो निम बिलाइआ बयबो बेखौ गावनि उसुं उसुंफोरावहाय गायनानै लायो आरो बे निम फिफांखौहाय औ आरोबाव जोंहा दंबावो औ
आरो नोंथां बै ब्राह्मनि दंमोनना जाय जोंनि से मुलि मैगंथार जाय दाउस्रि आथिं फुल बायदि जायो बे मै गङाबो जोंनि बर'फोरनि थाखाय गोदोलिफ्रायनो मुलि महरै बाहायबोदों आरो जों बर'फ्रा बे लाइ
अ नोंथां
फाङालायनो आरो जों निम सोरनिबा देहायाव मिरगि बेराम जाना खलेरि खायाव थैथिं बिखायाव दै दैफोरा थुबुर जायोब्ला आरो जन्दिस बेरामफोर जायोब्ला जों बे ब्रामुनिखौबो रुनानै बिदै खालामनानै जायोब्ला एबा बाथोन फोर जायोब्ला बे गोबां मुलाम्फा होयो आरो बेफोर फिसा फिनला बेरामफोराव
नोंगौ नोंथां नंगौ
औ नंगौ नोंथां होमब्ला नोंथां जोंहा दा समाबो जाबाय आं नोंथांनाव माखासे बर'फोरनि मुलि मैगं फोरनि सोमोनदै मिथियैखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै
औ औ नोंथां आंबो नोंथांजों रायलायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो बिदिब्ला नोंथां औ गोजोनथोंसै नोंथां